खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों आङो।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'नि दोरोङारि हारिमुनि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आंनो
औ-औ हागोन नोंथां।
औ-औ हारिमु होननानै बुंब्ला थ' जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि जाय
उम।
मुलुगाव थांनानै थानो बा मोनसे हारिया ओ बुहुमाव जो गावखौ सिनायथि होनोब्ला जोंनो हारिमु नांगौ नङा होमबा हारिमुवानो जोंनि ओ सिनस्रि माने हारिमुवनो जोंनि आयना बाय जेरै नोङो आयनायाव गावनि महरखौ नायोब्ला नोङो गावनि मोखांखौ जों नुफिनो। थिग बिदिनो जोङो जोंनि बर' हारियावबो जुदि हारिमुखौ नायोब्ला जोंनि गासै बो मावनाय दांनाय दानाय-लुनाय मुसुरनाय रोजाबनाय मुसुनाय गासैबो हारिमुआवनो हामनानै थायो आरो नङा नङा होमबा नोंथां औ हारिमुवा जोंनि बे एंगारनो हायै। आरो जों हारिमुखौ जोङो अरायबो अनसायनो रोंनांगोन। जोंनि बर' हारिमुवा जेरावबो जेरै दिनै मिथिजाबाय जोंनि दानाय लुनाय गाननाय-जोमनाय जानाय लोंनायफोरा दिनै जोंहा बयजोंबो सिनाय जाबाय आरो नोंथां। बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो आरो आरो जों हारिमुखौ जोङो बुहुम दरबाराव दिनै सिनायथि होनो हाबाय नङा होमबा नोंथां। जोंनि दानाय-लुनाय जोंनि गाननाय-जोमनायनि गेजेरजों दिनै बर'फोरादि दख'ना गानो। ओ बर'फोरादि आर'नाइखौ गोदोनायाव लायो सोरखौबा मान होयोब्ला सोर अबबा गेदेर गोलावफोरखौ नोङो ओ मान होयोब्ला जों आर'नाइजों बरायनाय जायो नङा होमबा? बेफोरखौ दिनै मुलुगनि मानसिफोरा मिथिजोब्बाय आरो जोङो बियो नैरोजा जिबा नैजिबा मायथाइयावबो बेयो जि आइटिक मोनबाय जायनि थाखाय जों बुहुम दरबाराव आरो बांसिन सिनायजाबावबाय आरो नोंथां। मानोना हारिमुनि गेजेरजोंबो जों मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो बा आरो हारिमु गैयाबा जोङो मोनसे हारिखौ जोङो गोग्गोमै जोङो हमथानानै लाखिनो हाया आरो नोंथां। हारिमुवा मोनसे हारिखौ जोङो हमथानानै लाखिनोबा जोंङो हारिमु नांगोन आरो जाय हारिमुवा जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिमुवा माने बे हारिया गोमालांनो बारा सम नाङा आरो। मानोना जोङो हारिमुजों जोङो गोबां जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों बोजोबोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो मोजाङै जोङो लाखिबाय थानो हागोन आरो आरो जोंनि हारिमु खौ दिनै ओ बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि दानाय लुनाय नङा होमबा? जेरै जोंनि माने हेब नाय बेफोरखौ जों दिनै मानो दामनाय देनाय जेरै खाम, जथा सेरजा बेफोरबो जोंनिया दिनै आ
जि आइ टि मोनबाय नङा होमबा? बेफोर आगजुफोराबो जोंनि हारिमुखौ मोनसे गोजौ फारसे दावगानायाव हेफ फाजाब होयो आरो मानोना जोंखौ सिनायथि होयो बर'फ्रा खाम दामो। बर'फोरा सिफुं दामो, सेरजा दामो बेफोरनो जोंनि बर'नि माने हारिमुखौ सिबिनायनि मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों जे हारिमुखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोङो जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि मानसिफ्रा बोरैहाय खामानि मावनांगोन? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला नङा होमबा
औ।
बेयाव जोङो बांसि ओ जोङो गुबैयै जोङो मोसानाय दामनाय देनाय मो सुरनाय नङा होमबा? बा मेथाइ खननाय जों बेखौ बुजियो लोगोसेनो जोंहा बेयावहाय गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय दानाय लुनाय गासिबबो बेफोरखौ ज' खालामनानै बा बेफोरखौ जथायनानैसो जोंहा मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा? दा जोङो बेखौहाय जों फोथांनानै लाखिनो होनदोंमोन ना नोंथाङा?
औ औ।
औ दा जों इखौ फोथांनानै लाखिनोबाथ' जोंहा गुबैयैनो बाहायखानांगोन। होमबा जों बेखौहाय जेब्लायबो ओ जोंनि गेजेराव जे बाहायगोन आरो ना? जों गावबा गावनि गेज्राव बाहायनायजों लोगोसेबो जोङो गुबुननोबो दिन्थिनो हानांगोन बा फोरमायथिनो हानांगोन। आरो जे बेनि जे ओ माखासे आदब खान्थि जों बेफोरखौबो ओ जो गुबुन सुबुंफोरनोबो जोङो फोरोंनांगोन आरोना। अब्लासो जोङो माने जोंनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव जों गोसार होनो हायोब्ला जोंहा मानि बांसिनै सिनायथि जागोन बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु होननानै जों सिनायथि जा गोन लोगोसेनो जोङो बेखौहाय ओ बाहायनायानथ' जोंना मे गाहाइ जाखाबाय नालाय जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों माखासे ओ जेरै मिउजियाम बेफोरबायदि जों ओ बाहायनानै बा मिउजियामनि गेजेरजों जोङो बेखौ सिनायथिनो हायो। बा जोङो दोनथुमनांगोन आरोना बेखौ दिन्थिनाय महरावहाय जोङो ओ दोन्थुमनो हानाय जांगोन बेयाव बाहायनायानो जोंना गाहाइयै ओ
औ।
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ बेयाव जोहा बाहायनायानो गाहायखा। ओ दा जोङो ओ बे बायदिनो जों गोबाङै गुबुननो दिन्थिनांगोन आरो ना गुबुनफोरनोबो दिन्थिनायजों लोगोसेनो जोङो गावबो गाव माने जोंनि जे बे मोनसे जोंनि हारिमु होननानै जोङो बयनोबो सिनायथि होनांगोन आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जोङो बर' हारिमुखौ सिबिनोब्ला जोङो नोंल' नों सासेयाल' बर' हारिमुखौ सिबिब्ला जाया नङा होमबा। जों गासैबो जोंनि हारिमुखौ अनसायनो रोंनांगोन हौवायानो जा बा हिनजावानो जा जोङो जोंनि हारिमुखौ अनसायनो रो-रोंनांगोन आरो अब्लासो जों बुहुम दरबाराव जोंनि बर' हारिखौ आरो गोजौ फारसे जौगाहोबावनो हागोन नङा होमबा नोंथां। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोबां जोङो दानाय लुनायजोंबो जोंल' नङा जोंनि मावनाय दांनाय नङा होमबा। जोंनि जानाय लोंनाया बेफोरबो जोंनि हारिमुवावनो गोलैजोबो नङा होमबा। बर'- फ्रा जेरैबायदिसिना नाफाम जायो, नारजि अमा जायो, बेफोर जोंनि हारिमुवानो आरो। मानोना जों बर'फोरासो जायो गुबुन हारियाथो नाफाम जाया नङा होमबा।
ओ ओ।
बो जोंनि हारिमावनो गोलैजोबो आरो लोगोसे जोंनि मावनाय-दांनाय, जेखाइ-खबाइ हेबनाय, बेफोरखौ जोंनि बर' हारिमुवावनो जोङो गोलैयो नङा होमबा। बेफोर गासैखौबो लानानै जों बर' हारिया दिनै गोबां गोजौ फारसे दावगाबोबाय दिनै आरो जों इयुनावबो जोंनि बर' हारिया आरो हारिमुखौ फोजौनो हागोन दिनै जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो बागुरुम्बा मोसानानै दिनै जों बुहुम दरबाराव सिनायथि होनो हादों नङा होनबा। जेरै बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो दिनै बर'नि माने बयनिख्रुइबो आंगोसिन होननानै जोङो मिथियो। आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै मोसानानै जों बुहुम दरबाराव बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों जोङो गोबां जायगायाव जों गोसारहोनो हादों आरो। लोगोसे जोङो बेयो बि बि सि निउसावबो जों दिनै बेखौ फैनायखौ जों नुदों आरो नोंथां।
ओ अब्ला नोंथां जोङो ओरैनो मोसानायाव आरोना बर'फोरनि जे मोसानाय नङा होमबा। ना जों बेवहाय माखासे आगजुफोर बाहायो दा बै आगजु फोर जोङो गाहाइयै बांसिन माखौ बाहायोमोन। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ। नंगौ जोङो बर'फोरा बर'नि दामनाय आगजु होननानै बुङोब्ला जोङो खाम जथा आरो सिफुं औ खोनादों नोंथां। जों बर'फ्रा खाम जथा सेरजाखौ जोङो बांसिन बाहायो।
औ जेनेबा मा मा आगजुफोरखौ दामग्रा देग्रा आगजुफोरफोरखौ
औ दामनाय देनाय आगजुफोरखौ होनदों ना नोंथाङा।
औ औ औ औ।
औ जोङो दामनाय देनाय आगजु होननानै बुङोब्ला जोङो खाम औ खाम जथा सेरजा लोगोसे जोङो सिफुं बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा बां बांसिन बाहायो नङा होमबा नोंथां जोङो खेराइ मोसानायाव जों जोंङो खाम जथा सिफुं सेरजाखौ बाहायो। थिग बिदिनो जोङो सोरनिबा न'खराव हाबा जागो जानाय समावबो जोङो बेफोरखौ खाम जथा सिफुंजों दानानै हिनजाव गोदानखौ बरायो बा हौवा गोदान खो जोङो बरायो बेफोरबो जोंनि कालसार आरो बेयो मानोना जोंनि बेयो गोदो गोदनि परमपरा जोंङो फैफाखानाय आरो आथिखालाव जोङो बे पार्टि दामो बै मानो सावन सेट बाहायनानैबो जों सिफुंजों दामनानै जोङो गोबां प्ग्राम खालामनायखौ नुयो बर'नि मोजां मोजां मेथाइखौ जेरै बिथांमोना रिहार्साल होनानै बर'नि गान मेथाइफोरखौ बिथांमोनहा रेकर्डिं खालामनानै लायो आरो बिनिफ्राय सिफुं सुनानै बिथांमोनहा दामनानै हाबा मिथिं दावथिंफोराव बिदिनो बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायखौ जोङो गोबां नुयो आरो नोंथां। अब्ला बे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बिदि दामनाय देनायखौ बोरैहाय ओ कालसार लेभेलाव दिन्थियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
उम जोंनि ओनसोलाव ना जोंनि ओनसोलावथ' इसेबां मानि उम बेबाय दि होमब्ला देग्रा आगजुफोरखौ ओरैनो मोसायो बांसिन बाहायनाय जाया ओ ओरै ओरैथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनाबा बांसिन सेरजाखौ बाहायो आरो आरो खाम सिफुं बेंबु बायो आरो जथाखौबो बाहायो। ओरैनो बेखौ जायखिजायाव बांसिन बाहायो जेनेबा जोंनाथ' बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै नङा हा जेब्ला खेराइनि बोथोर फैगोन होनब्ला बे खेराइ होनायावहाय बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओरैनो ओमफ्राय जेनेबा मोसानाय ओरैनोथ' जोंनि बर' हारिमुआव बाग बागुरुम्बा मोसानायाव बाहायो जेरै दावस्रि देलाय बिदिनो मोसाग्लांना बेफोरबायदियावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ अब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन। नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो आं मिथियै गोबां खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दे औ।
औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम।
औ औ दे औ।